खोनादोना नोंथां? औ खोनादो नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ आ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजों ओ न'खर बा फिम जायखौ जोङो फिमिलि लि होननानै बुङो बिनि सायाव आं सावरायनोसै बर'फोरा बोरैहाय न'खर सुंथायो बोरैहाय मा मा मावनानै बर'फोरा न'खरखौ सुंथायो बेफोरनि बागै सावरायनोसै आरो नों
औ नो
औ औ न'खर होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिगौ नङा होमबा मोनसे नखर मोनसे न'खर आरो समाज जानांगोबा गाव हारसिं जानो हाया नङा होमबा नोंथां? न'खर गंसे जानांगौब्ला जोंनि बिमा बिफा बिसि फिसाय गथ' गथ' गथाय बा जोंनि आदै मादै बा आयं आबै आबौ गासैखौबो लानानैसो मोनसे न'ख खरा जायो नङा होमबा जायखौ जोङो ओ बि लानानैसो जों न'खरा जायो आरो न'खर गंसेखौ जोङो मोजां साफ ना हामना खालामनोब्ला जों जोंनि बे न'खराव थानाय गासैबो मानसियानो खौसे जानांगोन नङा होमबा गिबियावनो जोङो एना एनि न'खर न'खर गंसेयानो जुदि एना एनि थायोब्ला जोङो न'खर गंसेया बायस्राङो बारा गोबाव सम सम नाङा नङा होनबा बेनिखायनो जोङो न'खर गंसे खौ जों फोजौनोबा बिमा बिफानि बोसोनखौ जों मानिनो हाग हानांगोन गिबियावनो नङाहोमबा, बिमा बिफायानो जोंनि गारजेन जेब्लासिम नोङो जुदा जाया अब्लासिम बिमा बिफाया नोंनि गारजेन जायो नङा होमबा अब्ला जों बिमा बिफानि खोथाखौ जों मानिनांगोन आरो हिनजावाबो हौवानि खोथाखौ मानिनांगोन आरो हौवायाबो हिनजावनि खोथाखौ मानिनांगोन अब्लासो जोंङो मोनसे न खरखौ जोङो गाजा गोमजायै जोंङो माने खुंफुंलांनो हायोआरो जों मोनसे न'खरखौ दानोब्ला जोंङो गाव हारसिं जों दानो हाया नङा होमब्ला जोंनि फारफ्रोमबो जोंङो न'खराव थानाय गारजेन बिथांमोननि खोथाखौ जों मानिनां हानांगोन नङाहोमबा जेब्ला नोङो ओ सापपस जे होनबा नों आयजो आ जेनेबा गुबुननिफ्राय हाबा खालामनानै लानाय लाना फैनाय जायो नङा होमबा। आयजोखौ अब्ला बिथाङा बिहामजो महरै न'आव गुबुननि न'आव फैगोन अब्ला बिथां बिहामजोआ गाव गावनि बिहाव बिखुनजोखौ नोङो गाव गावनि असे बिमा बिफा आरो गाव गावनि हौवाखौ नोङो असे गावनि फिसा य हिसाबै नों सिबिनो हानांगोन आरो अब्लासो जोंङो मोनसे न'खरखौ जोंङो समायना खालामनो हागोन आरो मानोना हिन्जाव बबा आइजो माहारियानो मोनसे न'खरखौ नोङो सिलिंखारबो खालामनो हायो आरो फोजौनोबो हायोआरो। नोंथां जों गोबां बाथ्राफोरावनो जों मिथिबोयो नङाहोमबा आइजोफोरानो न'खरखौबो फोथांनोबो हायो आरो नोंखौ गोजौआव खोलैनोबो हायोआरो। बेखायनो जोंनो जोंनि आइजो माहारिया बा बर' हारिनि आइजो माहारि फोर गासिबो जेनेबा सोद्रोम आखल दानो रोंनांगोन नङा होमबा अब्लासो जोङो न'खर मोनसे खौ जों मोजां दै देनलांनो हागोन हौवाखौबो नों मोजाङै सिबिनो हानांगोन आरो हौवायाबो गाव गावनि अनसुलि बिसिखौ मानिनानै सोलिनो हानांगोन नङा होमबा बहाबाफोर थाङोबा। नोङो हौवाया मोजां माथो होनानै थांनांगोन आरो बिसि बिसियाबो नोङो हौवाखौ मोजां माथोहरनांगोन मोजाङै सम मोजाङै थांनानै मोजाङै मोजां फैफिन थाबनो थाबैनो फैफिन बेफोर रोखम रावखौ रायलायनाया बेयो सरासरस्रा जोंनि न'खर संसार जानायाव बेफोर रोखोम रावा सोलिनांगोन आरो नङा होमबा? जुदि हौवायाबो मिथिया महा थांदों हिनजावयाबो हौवाखौ मिथिया मवहा थांदों बिदि जायोब्ला जोंनि संसार जानायाव बेले बेजेया फैयो आरो बेखायनो हौवानि थांनायखौबो हिनजावा मिथिनांगोन आरो हौवानि हिनजावनि थांनायखौबो हौवाया -' मिथिनांगोन आरो बेखायनो बेफोर रखम दानायाबो जोंनि न'खर दानायावबो माने गोख्रों जायो आरो बेखायनो सासे आइजोआनो न'खरनि माइनाव नङा होमबा बेखायनो आइजोफोरानो न'आव थायो। आरो हौवाफोराथ' बाहेराव रां खामायनो बा बहाबा साख्रि बाख्रि मावोब्ला अफिसाव थांगोन नङा होमब्ला। हिनजावफोरासो न'आव थागोन अब्ला हिनजावफोरासो जुदि न'खरखौ बेंनांगौ जायो आरो। बेखायनो हिनजाव माहारिया ओ गुन गोनां आखल गोनां जानांगोन। मोन से न'खरखौ फेदेरनायाव गिबियावनो नङा होमबा बे जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों जेनेबा बोरैहाय जोङो बर' न'खौ खौ जों बोरैहाय फेजेरनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा नों बुंलांनाय बादिनो जेरै न'खर गंसे न'खर जानोबा बेफोरबायदिनो जेरै बिमायं बिबथै बेफोरबायदि बिमा- बिफा बेफोरबायदिनि गोनांथि जायो बेबायदिनो जोङो माने नख'रखौ मोजाङै लाखि लांनोबा जोङो जयैनो नोंथां होननाय बाय दिनो गोरोबनानै थानांगोन आरो ना जेरै जोङो औ। दा नुनो मोन थांदोंसै जोङो माने जौफोर लोंनानै बेफोर खौ लोंनानै फैनानै जोङो औ खायसे हौवा सुबुंफोरखौबो नुनो मोनदोंसै आरो ना माने नख'राव दुम दाखाल खालामफैनाय आरो बिसि फिसाफोरखौ माने बुफैनाय आरो बिबदिनो दावराव- दावसि जानानै बिदिनो फिसाफोरखौ फरायनो लिरनो जानो लोंनो बिदिनो सुख सान्थि दोननाय नुयै नै बेफोरबादि नुनो मोनदोंसै आरो ना नों थां बिनि थाखायनो औ हौवा माहारिफ्राबो हिनजावफोर बादिनो जेरै हिन जावफोर बादिनो जेरै हिनजावखौ जोङो न'नि लोखि बेफोरबायदिनो मोजां गुन जाजानाय बिदि बा दि जाजानो लुुगैनायजों लोगोसे हौवा माहारिखौबो माने मोजाङै जानांगौ होननानै आं सानो आरोना नों थां जेरै हिनजाव माहारियाबो औ हिनजाव माहारियाल' मोजां जाना नै बेफोरबादि जाया आरोना नोंथां हौवा माहारियाबो जेरै फिसायाबो मोजां जानांगोन आरोना। बिसोरनो गासिबो खोथाफोरखौ खोन्थानांगोन आरो ओम गासिबो बे फोरबायदिनो सानलायनानै बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव सानलायनानै एबा बिमा बिफानि गेजेराव बेफोरबाय दि सानलायनानै जोङो नख'रखौ माने सामलाय लांनांगोन आरोना नों थां बेफोरबायदिनो जोङो औ। बेफोरबायदि जौ बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थानांगोन बारा नख'रफ्राव बिदिनो ज' ज' लोगोफोर बेफोर बायदि लाबोनानै जोङो दाउ एवनानै बेदरफोर एवनानै बेफोरबाय दि जुमाय लोंनायखौ जोङो गारनांगोन आरोना। बेफोरबायदि खालामब्ला सो जोंनि नख'रा माने मोजाङै मोजां जौगा लांगोन आरो मोजाङै ज' ज' लोगो नांनानै न'खरनि गोजा जोङो जेरै खायसे आबादफोर गायोब्ला जोङो ज' ज' जानानै आबादफोरखौ गायनांगोन आरो मा ए औ माखासे बिजनेसफोर मावनोबाबो फालांगिफोर मावनोबाबो जोङो ज' ज' जानानै मावनांगोन आरोना ना नख खरनि गोजानो बेफोरबायदि खालामलाङोब्लासो जोंनि न'खरा दावगालांगोन आरोना नों थां औ औ नोंथां औ।
औ जोंनि बर' समाजाव जेनेबा गोबां ओ बे बे बि थिंखौ नायोब्ला जोङो न'खराव थानानै जेनेबा दाउ, अमा फिसिनोबो हायो नङा होमबा। जोङो नोङो दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे नोङो गोबां फिसाबो जोङो
औ।
आबादबो माव फानानै नोङो न'खरखौ सालायनो हायो नङा होमबा? न'खर गंसेयाव बेफोर गासैबो बेरखाङो आरो। आरो सासे माहि ओ बिहामजो जानांगौब्ला सापस सा जेनेबा नोंनि न'खराव सोरबा आलासि फैबाय अब्ला नों बै आसिखौ नोङो रायदावनांगोन। सिनाय मोननायानो जा सिनाय मोनैयानो जा नङा होमबा मानसिनि न'खराव मानसिया आलासि जानो फैगोन बा सिनाय मोननायाबो मालाबा फैगोन नङा होमबा मानिबा खाथिराव अब्ला नोंथाङा बेखौ गिबियावनो नोङो बिथांखौ सियार होनानै जिरायहो ग्रोनांगोन नङा होमबा? बिनिफोराव दै खापसे नोङो दौग्रोनांगोन बिथांनो बेनि उनाव साहा कापसे लोंहोखांनायनि उनाव नोंथाङा बे खौ गुरै रावजों सोंनांगोन नोंथाङा बहानिमोन बा बबेनिफ्राय फैदों आरो नोंथाङा माबाफोर ओ सिनाय मोनि मानसिब्ला आरो नों ओ मानोबाफोर खौरां लानानै फैदोंमोन? बेफोर रखम गुरै गुरै माहिखौ सासे आइजोआ बेखौ सोंनो रोंनांगोन आरो नङा होमबा अब्ला बेफोरबो जोंनि न' खर दानाय बेफोरनि जोंनि समाजखान्थिजों बेबो गोरोब फानाय मोनसे आखल आरो नङा होमबा। बेफोरखौ जोङो मोनसे न'खरनि मानसि बा गारजेन बिहामजोल' नङा हौवायाबो रोंनांगोन बेखौ हिनजावाबो रोंनांगोन आरो गथ' गथायफोर खौबो नोङो उन्दैयावनो बेफोर रखम राव रायलायनाय गेदिरखौ खनमान होनाय आरो उन्दै गथ'खौबो अननाय बेफोर रखमखौ नोङो बिमा बिफाफ्रा बिफाफोरनि सिगाङाव ओ मानो गथ'फोरनि सिगाङाव बे बेखौ दिन्थिनांगोन आरो नङा होमबा? मानोना उन्दै गथ'फोरा बिमा बिफाया जि खालामो बेखौनो सोलोङो। नङा होमबा? मानोना उन्दै गथ अ बिसोरो सानब्लाबनो हाया मेगनजों जायखौ नुदों बेखो रोंबानो बे बेखौनो बियो मावगोन जेनेबा मानोना बिसोरो गोदौ गोजौ फारसे बिथांमोना सानस्लाबनो हाया बेखायनो गथ'फोरनि सि सिगाङाव मोजां राव गुरै माहि सोद्रोम आखुखौ जों उन्दै गथ'फोरनो जों फोरोंनाया सासे बिमानि बांसिन दायथ'।
औ नंगौ नोंथां औ।
अब्ला नोंथांखौ आं सोंनो लुबैदों नोंथाङा जेनेबा सासे गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ बा न'खरजों सोमोन्दो थानाय ओ मोजां आखल आखु गोनां दानो अब्ला जोङो बोरैहाय जानांगोन आइजोफोरा?
औ औ नंगौ नोंथां जोङो सिगाङावनो बिमाफोर बि नोबा फिसाफोरखौ मोजाङै गुन होलांनोबा जोङो न'खरावनो मोजाङै जेनोबा बि बिमा बिफा हिसाबै जोङो मोजाङै मोजां बेफोरबायदि जेबो गाज्रि भाषाफोर बेफोरबायदि रायलायनो मोननाय नं ङा आरो जेरै दावराव दावसि खालामनो मोननाय नङा आरोना जेरै मोजाङै मोजां उन्दैखौ फोरोंनायजों लोगोसे मोजां आखल एबा मोजां रायलायनाय बेफोरबायदिबो फोरोंलांनांगोन। लोगोसे जोङो औ दानि इ जु-जुगाव नुनो मोनसै बिखुनजो बिहामजो बेफोर बेफोरबादि दावराव जालायनाय एबा बिहावफोरजों दावराव जालायनाय बेफोरबादिखौ ओमफ्राय जोङो‌ ‌ गोजानाव थानांगोन आरो ना जेरै बिखुनजोफोरखौबो जोङो मोजां भाषायै एबा मोजां रावै मोजां सोमोन्दोयै जेरै बिमा लेंनांगोन आरो ना। जेरै आइफोर बेफोरबादि लेंनानै मोजाङै सोमोन्दो लानानै रायलाय‌ लांनांगोन आरो ज'यैनो बेफोरबादि खामानि मावलांनांगोनना अब्लासो जोङो ओन्दै फ्राबो सोलोंलांगोन आरो नुलांगोन बेजों लोगोसे सोलोंलांगोन जेरै नोंथाङा होनलांदों आलासिफोर फैयोब्ला बेफोरबादि फैयोब्ला सियार होनाय बेफोरबादि होनायखौ बिमाफ्रा जे खालामनायखौ खौ नुयो फिसाफ्राबो बेफोरबायदिनो सोलोंलाङो आरो ना नोंथां थिग बिदिनो फिसाफोरनि आखु फिसाफोरनि सिगाङाव उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोजाङै मोजां बेफोरबादि आखलफोर दिन्थिलांबासो जोङो फिसाफ्राबो मोजाङै जालांगोन आरोना नोंथां। जेरै बिफाफ्राबो लोंनानै बेफोरबादि दुमदाखाल खालामफैनो मोननाय नङा आरो फिफाफ्राबो मोजाङै फरायनायफ्रावबो दस्रा खामानि मावनायजों लोगोसे फिफाफ्राबो मोजाङै नायफानांगोन आरोना सम दिहुननानै एस एसेब्लाबो फिसाफोरखौ बहाय थाङो बहाय मायो जेरै फरायनायफ्रा माफोरबादि बेफोरबादि खौबो एसे फिफाफ्राबो खेल लानांगोन जेरै बिमाजों लोगोसे बेफोरबादि खालामलाङोबानो सासे गुन गोनां गथ'सा जालांनो हागोन आरो। फरायनायजों लोगोसे आखल आखुफ्राबो बेफोरबादिजोंसो मोजां जालांनो हागोन आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया सैथो अब्ला नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मि मिथिनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनांगौ समाबो जोबनानै फैबाय अब्ला जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नामा नोंथां।
औ नोंथां औ नां औ नोंथांनिसिमबो औ दे।